हेलौ
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
अ नोंथां माने आं नैबे समाव नोंथांजों मोनसे आयदा लानानैसो सावरायनो नागिरदोंमोन आरो दा ओ आं सावरायनो नागिरनाय जि आयदा माने मोनसे गोदान आयदा बेखौ लानानै आं सावरायनो नागिरदों आरो। बे आयदायानो जाहैबाय माने मोब्लिब जायखौनो जोङो इलेक्ट्रिसिटि बुङो नोङा होमबा नोंथां? ओ बेखौ लानानैनो आं सावरायनो नागिरदों आरो दा गि गिबियावनो नोंथाङानो बुंग्रोदो नामा!
औ जोंहा नोंथां ओ इलेक्ट्रि-इलेक्ट्रिसिटि एबा मोब्लिब होननानै बुङोब्लाथ' जोंनियाव माने मोनसे गोनांथार बा जोंनो नांथारगौ मोनसे ओ माने मा होननो बेसाद होननानै जों बुंनांसिगोन आरो। मानोना ओ आथिखालाव बे गैयाब्लानो जोङो जेबो माने खामानिखौ मावनो हाया होननाय बायदि आरो ओ जेरै हमनानै ला जोङो उम न'आव बाहायनायनिफ्राय लानानै जोङो गिदिर गिदिर ओ इन्डास्ट्रि एबा जोङो दारिमिनफोराव बेफोर गोनां बा जोङो जोंनाव आरो ओ माखासे खामानिफोराव ओ लोगोसे आरो जोङो ओ आथिखालावथ' मोब्लिबजों जोङो गारिफोरखौबो खारहोनाय बा ट्रेन बायदिसिनाफोरखौबो जोङो खारैनायखौ जोङो नुनो मोनोसै। ओ मानोना ओम मोब्लिबखौ जोङो ओ दिहुननायनि बा माबायदि दिहुनो होनोब्ला जोङो मोब्लिब खौ गाहायै जोङो दैजोंनो जोङो दिहुननायखौ नुनो मोनो। मानोना ओ बेखौ जुदि जों दैनिफ्राय बा दैजों दिहुनाब्ला जोङो बेयाव आरो गोबां ओ आलादा जोंनाव माने माखासेया खरस एबा खरसा दङ‌ बेनि थाखायनो जोङो ओ
औ
बिना माने खरस गैयै दैजोंनो जोङो बेखौ खालामनानै बा जोङो बेखौ माथावरिबा जोङो मा बेखौ थेबथानानै गोजौ खालामनानै दैखौ दाहार खालामनानै जों बे दैनिफ्रायनो जों मोब्लिबखौ दिहुनो बेनि बेलायाव जोङो मोब्लिबा आथिखालाव गोबां गिदिर गिदिर
औ हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा